हेलौ खोनादों ना
औ औऔ खोनादों नोंथां।
औ
गोजोन फुंबिलिनि हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिबाय आं नोंथां
औ नोंथां बरायबाय
औ-औ अब्ला नोंथाङा जों मोनसे गोनां आयदानि सायावहाय रायलायनो होननानै आं फन कल खालामनाय जादों। नोंथाङा आंजों सम होनो हागोनना नोंथां औ अब्ला आंनो जागायदिनो नोंथां।
नंगौ
बे आयदियानो जादों मा ओ मिउजिक बा देंखो। जायखौ होनो जोङो बर'आव सल' बा गान मेथाइफोर बेनि सोमोन्दै रायलायगोन नोंथां ओ मेथाइ मेथाइआ जोंखौ मानसिखौ माबायदि हेफाजाब होयो। बा जोंनि गोसो गोरबोखौ माबायदि हेफाजाब खालामो।। जों मेथाइखौ मा समाव खोनासङो आरो मेथाइआ जोंखौहाय ओ इयुनावहाय सिनायथि माबायदि सिनायथि होलाङोबा जों मेथाइजों लोगोसे जोङो गावखौहाय सिनायथि होलांनो हायो ना हाया बा जोङो इयुनाव मा मानसि जालांनो हाया बिनि हागोनना हाया बिनि सोमोन्दै एसेसो सावरायगोन नोंथां। आरो आं माखासे नोंथांनावबो मिथिना लागोन नोंथां अब्ला आंनो जागायजेनसै नोंथां।
नंगौ नंगौ
दा आङो मिउजिक होनो जायखौनो जोङो मिउजिक मेथाइ बा सल' मोनसे माबा मेथाइ जानो बा जोङो मिउजिक जानो थाखाय मा सासे मानसिजों हाया बेवहाय माने मोनसे पार्टि बा ओ मोनसे बेन्ड बिदिनो ज' ज' औ ग्रुप थानांगौ। औ ग्रुप हानजा थानांगौ बिनि गेजेरजोंसो जायो जेरेखम नोङो गान खनग्रा थाबाय दामग्रा थाबाय ओ गिथार दामग्रा सिफुं सुग्रा खाम दामग्रा जथा दामग्रा अनेक बायदि रोखोमनि दामग्रा दङ। बिसोर बिदिनो मोनसे ग्रुपजोंसो मोनसे मेथाइ बानायनो हायो नोंथां दा सापस औ मेथाइआ जोंखौ मा जों मेथाइखौ मानो खोनासङो आरो जों मा जों गासिबो मानसियानो मा मेथाइखौ खोनासंखायो नोंथां। मेथाइआ जोंखौहाय मा माखासे दुखुआव थायोब्ला जोङो दुखुफोरनि गानखौ खोनासङोब्ला जोङो सुखु मोनो। बा जोङो बरिं जायोब्ला जों मेथाइफोर बा मिउजिकफोर खोनासङोबा जोंनि गोसोआ रंजाखाङो। बा मे-मेथाइनाव बा नों माबानावहाय देंखोनाव ओरैबायदि पावारफुल दङदि नोंथां जेब्ला जोङो बायदिसिना सानो जोङो दरसि सि मोनो हारसिङै थानो थायो अब्ला जोङो माखासे दुखुफोर फैयोब्ला सानब्रेनाय फैयोब्ला जोङो देंखो खोनासङोब्ला मा जोंनि गोसोखौ थाजिम मोजां खालामहोयो माने नोंनाव साननाय सुखु दुखुआ मा मोजां खोनासङोब्ला मा नों अफाय थांगोन पाताखौनो मोननाय नङा नोंथां बेबायदि जायो आरोखि ना नोंथां दा देंखोनि बेलायाव बे आरो मा ओ ओरैहाय देंखोआ देंखो होनानै बुङोब्ला जों मिथिखायो ओ देंखो खननानै जोंनि बर' रावबोदि गोबां सुबुंफोरा आ सिनायथि जाबाय बा जोंनि बर' हारियावबो माखासे देंखोफोर देंखोगिरिफोर जाबाय सापस जोंनाबो दङ मा गिदिर गिदिर ओरै बिग्राय सारमोन दङ सुलेखा मेदाममोन दङ दा देंखो बिसोर सासे सासे बिसोरो साफा साफा मा देंखोनि राजा रानि जानानै थांबाय नोंथां। अब्ला मा देंखोआ ओरैबायदि गोहोदि नोंथां जाय ओ नोङो देंखो देंखो दिहुनगिरि बा देंखो खनगिरि बा दामगिरि बिथांमोनहा मा ओ जेब्ला थैनानै थाङो अब्ला मा बिथांमोनहा मोनसे रेस्ट थालाङो थालाङो दि ओ जेब्ला नों थैनानै थांगोन अब्लाबो नोंनि देंखोआ थै देंखोआ थैनानै थाङा। नोंखौ जेब्लायबो गोसोखांबाय थागोन बेबायदि मोनसे गोहो दङ नोंथां देंखोनियाव। आरो मानि देंखोआ ओरैबायदि दंबावो दि गोहोआ ओ‌ देंखो मोजां देंखो खननो रोङोब्ला नोङो बुहुमाव नोङो मा नोंनि नोंनि नोंनि देंखोखौ बयबो खोनासङोबा नों बयजोंबो मिथिसार जागोन सिनायथि मोनगोन आरो नोङो दाम रिसपेक्ट मोनगोन। नोंखौ बयबो मान होगोन सनमान होगोन नोंथां ओरैबायदि नोंथां। माने गोबां पावारफुल दङ नोंथां देंखोनियाव आरो मा बेजोंबो लोगोसे मा जोङो गावनि आथिङाव गसंथानो हायो नोंथां लोगोसे गाव गावनि हारि हारिमु खौबो जों सिनायथि होलांनो हायो मान सनमान मोनो नोंथां। दा जोंनो बुंनो थाङोब्ला देंखो आ आरो जोंनिनो दा दङ बर' देंखोखौ फोजाखांगिरि बा बर' देंखो खननानैनो ओ मारसे साकसेसफुल जाबोनाय बिथाङा दा जोंनियाव गैलिया जायखौ होनो जों जुबिन गार्ड बिथां जुबन गार्ड सार। बिथांखौथ' बयबो मिथिखागौ मुलुगनाङैनो बुहुम नाङैनो बिथांखौ दा मिथिगौ। बिथाङा जेब्ला गोदो सेंग्रा उन्दै समावहाय ओ बर'नि गानखौ गोबां सुजुबोदोंमोन बा बर' गान खननानै बिथाङा बुहुमावनो सिनायथि मोनदोंमोन होनजायो नोंथां। बुंनो थाङोब्ला बर' जोंनि बर'ल' नङा गोबां-बां हारिनि गान खौ बिथाङा खनबोदों बा बयजोंबो हारिफोरजों बिथाङा सिनायथि जादों मान मोनदों। दा बिथाङा दि जोंनि ओरै बुहुमावनो बयजोंबो मिथिजानाय बा सिनायजानाय बेसेबां गिदिर सुबुं दा बुंनो हा बुंनो थाङोब्ला बिथांबायदि जानो हानांगोन जोंबो दा बिथांखौ जोङो फल' खालामनांगोन। ओ सासे मोजां देंखोगिरि जानानै गावखौ सिनायथि मोननो हायो माने बय गा बयनिबो गोसोखौ बोनो हायो। नों जेब्लायबो ब गोसोखांजायो बयजोंबो बेबायदि जानो हायोब्ला मा जों बयजोंबो सिनायथि जागोन नोंथां। अब्ला नोंथां नोंथाङा देंखोनि सोमोन्दै मा मिथिगौ नोंथाङा देंखो खोनासंनो मोजां मोनोना मोना नोंथां? औ अब्ला देंखोनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो खिथादोदे आनों नोंथां।
औ नंगौ नोंथाङा देंखोनि सोमोनदै जोबोद मोजां बेखेवबाय।
औ।
बेखौ जों दा देंखोआ बेनो जेराव जोंनि गोसोनि साननाय नोंथां गोसोनि साननायखौ जोङो मेथाइनि गेजेरजों फोरमायनाय बेखौ जों देंखोनि बुंफोरलुआव लानो जेराव सासे सेंग्रानि बा सासे सिख्लानि गोसोआव मोनसे रिखांनाय बा गोसोआव जाखांफैबाय थानाय बेफोरबादि बाथ्राखौ ओ सिदायै बुङाल'सैनो जों बेखौनो ओ मेथाइ रोजाबनानै आरो मेथाइनि ओ बेकग्राउन्ड जेरै मिउजिक मिउजिक होनो ओ दा बेखौ जों लगायनानै
औ औ नंगौ।
मोनसे गथा खालामनाय जायो बेखौ रेकर्ड खालामनाय जायो। गेजेरजों बेहाय ओ जोङो क्लियारै मोजां भाबै जों मोननो हायो। बेहाय गोबां माने मेग माबा थायो आरो कनसार्ट थायो। दा बेहायनो
औ औ।
मोनसे गथायै जों मोननो हायो। दा बेनि थाखायनो जों बेखौ खेबसेयैनो मेथाइ होननानै बुङो आरो सं
औ औ औ औ नंगौ नोंथां।
दा मेथाइखौ बुङोब्लाथ' बिनिफ्राय हारि सिबिनाय मेथाइ हादर अनसायनाय मेथाइ आरो ओ समाजारि जोंनि गेजेराव मे मोनो आरो आरो माखासे नेहदारि मेथाइ जोहोलाव मेथाइ आरो
औ
जों मोननो हाबा मोननाय नङा आथिखालाव हाबा मेथफोरबा दामजानाय मोजां मोनजानाय मेथाइ जेराव हौवा गोदान बा हिनजाव गोदान फोरखौ लानानै रोजाबना लानानै रोजाबनाय जायो दा बिसोरो जोंनि समाजाव जायफोर माने खामानिफोरा जागासिनो बा नुगासिनो बेफोरखौ लानानै जों खननायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
माखासे ओ गिदिर जोंनि गेजेराव बा मुंखौ मख'नो दा
औ
बिथांमोनहाथ' खनबाय बैसो जाबाय दा समजों लोगोसे बिथांमोननि माखासे थालांसिगोन दा जोंनि रावनि मेथाइखौ जों जोंनो खनाब्ला गुबुन हारिया सोर खननो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां थारैनो
माखासे लाइमोनफोराबो गोदान लाइमोनफोरा बेफोरबायदि मेथाइखौ खननांगोन आरोना जों सोलोंनांगोन जेरै क्लासिकेल जेरै स रे गामफा बादानि सा जोङो रोंनांगोन नङाब्ला जोङो ओरैनो खनोब्ला बे मोनसे मोजां ओ बयजोंबो हानाय नङा आरो जेनेबा रिलेक्स आ मोजाङानो जानो हाथों नाथाय बे थु माखासे थाल माखासे बिदि थायो नालाय स्केल
औ औ औ औ
गोरोबनांगोन बे मोनसे मेथाइनि आबुं महर मोनगोन। दा बेयावबो जोङो हौवा जा हिनजाव जा माने जाय गोसो गोनां बिथांमोना बेखौ सोलोंनांगोन बे क्लासिकेल मिउजिक ट्रेनिंखौ लानांगोन आरो बेहाय जोङो हारमनि जों खम जायो। ओरै गिटारजों खननाय जायो नङा होमबा नोंथां सोलोंनायाव दे जों बेखौ खालामोबा जथेस्थ' सासे मानसिया माने मोजां गारांजों खनोब्लानो बयजोंबो अनसायजागोन आरो मोजां ओंथि गोनां रिलिेक्स सल' मेथाइ जुदि खनोबाथ' बुहुमनि मादावनो माने सिनायनो हागोन सिनायजानो हागोन आरो जेरै ओ इंराजिफोरनि मेथाइखौ खना खनला जा गासैबो जायगानि मानसिफ्रानो खोनासंनानै मोजां मोनो
औ औ नंगौ नोंथां
माने बर'फोरानो मोजां मोनजोबनाय हिसाबै जेरै सुलेखा मोन बे ओमफ्राय गौथम आरो गोजाम मेथाइ रोजाबगिरि बिथांमोननि गेजेरावबो गोबां दं नङा होनना नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां
दा जोंबो आथिखालनि दानि ओ उन्दै उन्दै गथ'फोराबो बेबायदिनो सोलोंनायनि गेजेरजों रोङोब्ला इयुनाव माने बेजोंबो मोनसे जिउ दानायनि राहा होननानै जों साननानै लानो हायो। मानो होनबा आथिखालावथ' सिगां समावथ' जोङो ओ फांसन खुंनाय बेफोर नेमा बर'फोरनि गेजेराव गैयामोन। उनावसो जों लानानै फैदों स्टेज प्रग्रामखौ सिगां समाव जेब्ला सोरनिबा ओंखाम गोरलै सोरनिबा थस फानद्रा हाबा बेफोरावबो जों ना थबसे देखायनाय जायोमोन नोंथां। नटक दे खाय बेजोंनो जों नायनानै रंजायोमोन आरो
नंगौ नोंथां थारैनो
खनो सुबिदा मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ बारनानै जोबोद मोजां प्लेटफर्मसफैबाय द सिटेजाव फनोबा माने नोंहा गोबां रां आरजिनो हायो आरो ओ मेथायफोरखौ रोजाबनानै रेखदिं खालामनानैबो नोङो गाव भडिअ खालामाल'सै गुबुननो आर्टिस्टफोरनो हरनानै रां आरजिना सुबिदाफोरखौ आथिखालाव आथिखलाव मोननो हायो।
उ उ नंगौ नोंथां
औ दा आंनि फोरमायनांगौआ बेखिनियावनो नोंथां। मेथाइनि मा मिथिनाय नङा होमबा
औ
दा जोंहा समा थोआ नङाबाथ' जों आरो गुवारै सावरायनो हानायनि सुबिदा लानो हाबावौमोन
नंगौ नंगौ थारैनो नोंथां अब्ला जोङो दोनथ'लायसै नोंथां ना
औ नंगौ नोंथां दे बिदिब्ला